नोंथां।
औ नोंथां‌
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों। औ नोंथां।
गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां।
गोजोनथों नोंथांसिमबो। गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय एबा खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो नोंथां।
आं दा नोंथांनो कल खालामनाय जाहोनानो जादों
औ।
दादिसे नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा?
थारैनो हागोन नोंथां।
आं दा माने बैसागुनि बागै माने नोंथांनिसिम फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
बैसागु फोरबो फालिथायखौ माबोरै फालिनाय जायो? नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो। औ अब्ला आं फोरमायनाखौ लानोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ जोंहाथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ जे जोंहा बैसागु फोरबोआ जोंनि आसाम नाङैनो मोनसे मुंदांखा फालिजानाय मोनसे फोरबो एबा खुंथाय आर ना। औ थेबो दि बेबायदि जोंहा आथिखालबो जोंहा बैसागुखौ जोंहा सानस्नि खुंनाय जायो आरोना नोंथां गिबियावनो जोंहा मोसौ बैसागो बिनि उनाव जोंहा मानसि बैसागो मोननै थायो आरोना नोंथां।
औ।
औ औ बिदिनो जोंहा आथिखालाव जोंहा मोननै खुंलाय नाथाय जोंहा गोदो एबा आगोलनि दिनाव जोंहा ओ बैसागुखौ जोंहा दान मोनसे खुंनाय जायोमोन। जेराव जोंहा गोबां दोङो जेरै - द गिबियावनो थाहैबाय मोसौ बैसागो बिनि उनाव जोंहा दङ मानसि बैसागो। सैमानि बैसागो अमानि बैसागो बायदि आरोना नोंथां। दा आङो आथिखाल मुगानि बागैनो एसे बुंसै जोंहा जि मोसौ बैसागोना दं नोंथां।
औ।
औ जोंहा बेखौ ओ सैथो दाननि जोबथा खालार खालि फालिनाय जायो आरोना नोंथां। जेराव जोङो मोसौखौ
औ नोंथां।
जोंहा दैमायाव दैसायाव बायदिआव लांनाय जायो। आरो जोंहा बेखौ थुखैनाय समाव जि जोंहा जि मेथाइ' आरोना नोंथां जायखौ जोङो दिगलि टि बिलाइ ओ रायदों बिलाइ ओ थाराय बिलाइ बायदि बिलाइखौ जों ज' लानानै बेयाव जोङो दैखौ लुना मोसौखौ जोङो मोदोमाव बुजारनाय जायो आरो ना नोंथां। जेराव जोंहा मोनसे मेथाइ दं जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर बायदि आरोना नोंथां। आरो जोंहा मोसौखौ जि गानहोनाय जि माला बेयाव जोंहा गोबां बायदि मुवा बेसाद थायो थायो जेरै जोंहा गिबियावनो दं। ओ थाराय दिग्लिलिटि हायल हालदै ओ फान्थाव लाव बायदि आरो ना नोंथां। आरो बि बायदि मैगं एबा जि जिखिनि लानाय जों मुवा बेखौ जोंङो फिसा फिसा महरनि हानानै जों बेखौ ओ औवानि सि जिरनाय जे ओ आरुं बायदियाव जोंङो सोनानै बेखौ मालागान होयो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा बे मालाखौ मोसौनो गानहोनाय जायो। आरो जों मोसौखौ थुखैखांनो उनाव जोङो मोसौनो ओ गोसोम गाबनि फोथा फोननाय जायो। जे जोङो ओ बेसरनि थाव' गुबै आरो न'आव संनाय बा न'आव न' संनाय जोंहा जि ओ खान्था साराय बायदिनि हांगारखौ जोंहा हख'नानै बे बिस्रमनि थावजों गलायनानै जोंहा मोसौनो ओ दुलुर दुलुर महरनि जाब फाननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ आरो जोंहा बेखौ बेबायदि फोननाय जानो जाबाय जोंहा गोदो आबै आबौमोनहा जोंहा बुंलांनाय बायदि जोंहा जि मोसौ बैसागोखालि जोंहा मोसौखौ माने थुखैखांनायनि उनाव जोंहा बे मोसौखौ जोंङो दैमा फार एबा बायदि हाग्रायाव जोंहा ओ गुमनो एबा उदाङै हेगारना होननायसै जाहाथे बिथां बे मोसौआ ओ उदाङै बि सानखालि मोजांङै जाथों होनना आरो जोंहा बे उदां हेगारनायाव जोंहा जे मोसा मुफुर बायदिया जे मोसौनो नुनाय जि गोसोम गाब बायदिखौना बारदावथों होननानै बिदि बुंनायदों आरो ना नों थां।
औ बिनि अखानाय जोंहा जाबाय मानसि बैसागु जेराव जोंहा ओ बैसागोनि सेथि खालार जायखौ जोंङो बोसोराव गोदान होनना बुङो नोंथां नंगौना?
औ नोंथां।
औ बे बोसोर गोदानाव जोंहा ओ जि बोसोर गोदानाव गाननो जोंहा जि बायनाय एबा दानानै दोननाय जि दखना। आर'नाइ गामसा बायदिखौ जोंङ दुगैस्राङैस्राङै गाननानै जोंङो गामिनि जे गेदेर सुबुं बायदिखौ एबा गेदेमा सुबुं जेरै आबौ आबै बायदिमोनखौ जोंङो मान बावहैनाय जायो। आरोनाय गांसे लाना जों बिथांमोनखौ। गोदनायाव लानानै जोंङो। गोदोनायाव आरनाइ फालिसोना जों मान बावनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जों बिनि अखानायैबो जोंङो बैसागुआव जोंहा मोसानो थांनो थाखाय जोंहा गोबां दामजु लांफानाय जायो‌‌। जेरै - खाम जथा सेरजा सिफुं बायदि आरोना नोंथां बेबायदि गोबां नांफानानै जोंङो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय गथ' गथ ग गथ' गथाय बायदिजों जोंङो जयैनो मोसानाय जायो। आरो जोंहा स्नि सान खुंङो नालाय नोंथां।
औ
बेबायदिनो जोंहा स्नि सान खुंनाय उनाव जोंहा जोबथारनायाव जोंहा ओ जि जोंहा जि गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' एबा गथ' गथाय बायदिजों जोंहा जमायैनो गामिनि थान एबा गामिनि दुब्लि जेराव लांदां जायगा बेयाव जोंहा जायगा नायनानै जोंहा सोमोन ओ मोखां नायलायनायनि जोंहा लावखार ओंखाम जानाय जायो नोंथां जाहाथे जोंनि जि जे जोंहा ओ सैया सैयि एबा नायनो हानाय नायनो हाय आरो जि बोसोर गोदानाव जाहाथे जों जोंनि जि दुखु खस्थ' बायदियाबो जोंहा बयबो बे मोसानायजों एबा लावखार ओंखाम जानायजों ओ मोजाङैनो थांथोंसै होनना एबा बेफोरखौ एबा आवगायाव जालांनाय बाथ्राफोरखौ बावहरथोंसै होनना जोंहा बिदि लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथा
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै बैसागु खुंनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरबोनो हागोन नोंथां?
औ आागोन नोंथां।
औ दे अब्ला।
जोंनि ओनसोलावबो नोंथां
औ
नोंथांमोननि गामिनि
औ
बे फोरबो फालिथाइखौ थिग बिदिनो गासिबो मोसौ बोरमा जा मानसि बायदिसिना जा थिग बिदिनो नोंथांमोननि गामियाव जेरै
औ
जायो
औ नंगौ
बिदिनो जोंग बे बिब्दिनो फालिनाय जायो आरोना नोंथां
औ
आरो लोगोसे जा स्नि सानाव बा मोसानाय दामनाय देनाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला रायजो राजा बेराय बेन्थ' लोगो नोंथांमोनानो ज' ज'यै ओंखारलायो
औ नंगौ
थिग बिदिनो गोजान गोजान टाउन बा गामि ओनसोलाव मोसानो नालाय बा बिदिनो गासैबो जमा लोगो नांनानै ओंखारलाङो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बिदिनो गोदोनि समावथ' आरो जै न'निफ्राय मोसानोबा ओंखारलांबाय
औ
मोसायै मोसायै बिदिनो ओ गिदिं गिदिं बा बेलेगाव बिदिनो हर थानानैब्लाबो मोसाबोयोमोन
औ औ नंगौ
बेनो आरो ना
औ नंगौ थारैनो
थारायनाय बिदिनो मोसायै मोसायै फैनानै दे ओ स्नि सान जोबनाय लोगो लोगोनो बा गामि फारसे गिदिं बोनानै आरो गामियाव जााखिनि गामि दं साल आरो बि जाय गामिफोराव आरो
बिदिनो माने बैसागुखौ मागिरनाय जायोमोन आरोना लोगोफोर
नोंगौ थारैनो
जेखौबो खुलुमबोनाय जागोन आरो नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो आरो बैसागु फोरावबो नोंथांमोननि गामियाव जेरै पथाराव बाला लावखार ओंखाम जानाय जों गामियावबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सोलिनाय जायोमोन जानाय जायोमोन
औ नंगौ
बयबो गामिनि बा ओनसोलनि सुबुंफोरा गाव गावनि जाजालांनाय गोरोनथि जाथायफोरखौ
औ
बयबो निमाहा बिलाइनानै जयैनो खौसेयैनो माने गासिबो
औ
एकदम बैसागुआव माने रंजा खुसि निमाहा केेमा होलायनाय जायोमोन आरो नालाग लोगोसेनो गामिनि जा बोराय बुरै दङ
औ
बिसोर मोजाङैनो फरायनाय जायोमोन बा फोरोंहैनाय जायोमोन बा बेहैनो थांनाय जायोमोन
औ
ओम नोंथां दाथ' आरो जोंनिया नै जाया नङा जाबाय समाबो जाथ'बाय
औ नंगौ थारै नोंथां।
अ अब्ला दोन जासिगोन नामा नोंथां होमबा
औ दोनजागोन औ अब्ला नोंथां। नोंथांसिम बेखिनि समखिनिखौ जेनेबा आंसिम जे फोरमायनो गोनां बाथ्रा बेखौ फोरमायनो होननानै बुंनायनि थाखाय नोंथांसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां नोंथां नोंथां। आं गोबां बाथ्रा मिथिनबाय बेनिखायनो नोंथांसिम जोबनायाव मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय आरो गोजोन्थों जासिहरनाय थाबाय नोंथां
नोंथां नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि बे गोजोन गोजान मोनाबिलिखौ नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर आंनि सायाव बेखिनि सम हगारनायनि थाखाय आंबो नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबर बावहरनाय थाबाय
औ अब्ला गोजोन्थों नोंथां
दे नोंथां गोजोनथों